खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां ओ खोनादों। औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथां आंनि कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि बा टपिकनि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन। ओ बे टपिकआनो जाबाय नारजि। बे नारजिया जोंनि बर' समाजावहाय ओ माबायदि जायगा मोनबोदों? आरो बेखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा माबायदि बाहायबोदों? बेनि सायाव एसे सुंद'यै सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां?
हागोन नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन। बे नार-नारजियाथ' खोब-खोब मोजां मोनसे आयदा। मानो नानै बुंबा जोङो बर' समाजाव नारजिखौनो जोङो बांसिनै बाहायबोनाय गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय आरो दासि बो बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिब्ला नोंथाङानो इसे फोरमायग्रोदो नामा?
औ नोंथां ओ थारैनो औ नोंथां ओ जों नारजि होननानै बुङोब्ला ओ बयबो मिनथिखायो बेखौ जों फाथो बेनिफ्राय बानायनाय जायो जे फाथोनि ओ बिलाइ बेफोरखौ खानानै जों माने स सान्दुंङाव फोराननानै गोरान खालामनानै बेखौ नारजिनि महर होनाय जायो। ओ। नारजि होननानै बुङोब्ला, ओ नारजिया जोंनि बर'फोरनि ओ रोखोमसे मुंदांखा ओंख्रि। ओ बेखौ ओ बर'फ्रा माने गोबां ओ समाजारि खामानिफ्रावबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों। ओ नङा ओमब्ला नोंथां ओ
बुं नोंथां।
बेबायदिनो नारजिनि बाहायथिखौ ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बा गोबां ओ बर' ओनसोल फोरावहाय बा बर' गामिफ्रावहाय बे नारजिखौ जों समाजारि खान्थि बायदि बाहायबोनाय नुनो मोनदों। ओ जेरैहाय मानसि सासे सुबुङा थैयोब्ला, ओ बे थैनाय सुबुंनि जि सारादु खुंनाय बे सारादु खुंनायावबो जों ओ नारजिनि बाहायथिखौ गोबां नुनो मोनबोयो। ओ जोंनि ओनसोलफोरावहाय ओ बुंनाय जायोदि ओ सादुआवहाय नारजि ओंख्रि होआबालायनो माने नारजि सङाबालायनो थैनाय बा गोथै सुबुंनि माने जिउमाया उदधार जाया। बा ओ गोथै गोथै सुबुं जि थैलांनाय सुबुं बेजों बे जे न'खरनि सोमोन्दै बे न'खरनि ओ सुबुंफोरजों बा थैनाय मानसिनि जि सोमोन्दो बे सोमोन्दो खौ माने जवा होननानै जोंनि सुबुंफ्रा आथिखालावबो फोथायबोनायखौ नुनो मोनबोदों। ओ बेनि थाखायनो जों ओ बे नारजिखौ ओ बे सारादु खुंनाय समावहाय जों होबोनायखौ नुनो मोनबोदों।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो, नोंथां बुंनाया।
औ नोंथां
आरो माबाफोर बाहायथि दंबावो नामा नोंथां फोरमायनो हाबावगो आयदानि सायाव
औ नोंथां ओ नारजि ओ नारजि ओंख्रिया जोंनि जोबोद ओ गोथाव मोनसे ओंख्रि ओ बेखौ जों ओ अमाजों ओ बे नारजि दोलो संनानै जायो ओ बेजों लोगोसेनो जों नाफोरजोंबो ओ बेखौ रोसि फुदुंना जानायखौ ओ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां औ गिबियावनो औ गिबियावनो जों नारजि ओ ओंख्रि संनो थाखाय ओ बे नारजि गोरानफोरखौहाय ओ हराव ओ जों बाल्थिंफोरावहाय हरसे सोमनानै दोनो जि दोरोङारि नारजि ओंख्रि संनाय ओ बेनिफ्राय जों अखानायै बे सोमनानै दोननाय नारजिफोरखौ मोजाङै सु सुनानै ओ दोआव एबा सारायावहाय खारै होनानै एवनाय जायो। उनावहाय ओ जों जखा बायदियै दै होनानै गोदौ होनाय जायो। आरो बे नारजिखौ गेब्लेहोनो थाखाय जों ओ बेवहाय ओ नांगौ जखानि खारै होयो ओ खारै होनानै जेब्ला नारजिया ओ गेब्लेयो अ माने रुयो अब्लाथाय बेवजोखौ दोलो दोलो बा गुरै माने लाथा लाथा लाथ्रा खालामनो थाखाय बेखौ जों सागंजों साग्लिनाय जायो। ओ माब्लाबा जों ओ बे ओ ओ मा होनगोन बेखौ नारजि ओंख्रिखौ एकदमबारे गोथावसिन जायो होननानै जोंनि बर' आइजोफ्राहाय बेवहाय माने जि माइरं सुनायनि रन्दै बे रन्दैखौबो होनानै जों संनायखौ नुनो मोनबोदों
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
नोंथां औ नोंथां ओ बेबायदिनो नारजिया मोजाङै गेब्लेयोब्लाथाय बेवहाय संख्रै फानलु हालदै सामब्राम गुफुर बायदिफोरखौ होनानै ओ दसे सम माने गोबाव गोदौ होनानै ओ बेखौ माने संख्रै साखिगोन साखि नायनानै खांनाय जायो। ओ जेब्ला जों बेदर होयो अब्ला बे बेदरजों नारजि दोलो सङोब्ला जों गिबियावनो बेदरफोरखौ खौ एसे मोजाङै एवनानै ओ बेखौ साइडआव दोननाय जायो जेब्ला नारजिया दोलो दोलो गेब्लेयो अब्ला जों बे एवफ्रांना दोननाय जि बेदर बेखौ जों बे नारजि दोलोआवहाय गारनानै बेखौ जों मोजां सम माने मोजां गोबाव सम गोदौ होनानै ओ बेखौहाय माने संख्रि साखिनायनानै खांनानै जों बर'फ्रा जानाय जायो। नङा ओमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोङो ओ जे नारजि ओ बे नारजिफोरखौहाय जोङो ओ जि ना फिसाफोर बेखौ जों दैज्लां समावहाय जेब्ला ना गुरनानै ना फिसा फिसा मोनो अब्ला बेखौ जों ओ ना रोसि फुदुंनानै जानायखौबो नुनो मोनबोदों
नोंगौ नोंथां
औ नोंथां ओ बिब्दिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बे नारजिनि बाहायथिया माबायदि सोलिबोगासिनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे सुंद'यै ओ फोरमायना होगोन
जोङो नारजि होननानै बुङोबाथ' जोङो सिगाङावनो मा होनो जोंहा फाथोआ मोननै जाथोनि दं जेरै जोङो फाथो गोखा आरो फाथो गोदै होननानै बुङो जै जोङो ओ फाथो गोदैनिफ्राय जोङो बां बांसिनानो जोङो नारजि बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोना बांसिनै जोङो मा फाथो गोखा बिनिफ्राय जोङो बै बिलाइखौ खानानै आरो बे बे फाथो बिलाइखौ खानानै जोङो सानदुंङाव मोजाङै फोरानो आरो बे फोराननाय समावहाय जोङो इसे इसे रा रानोब्ला बेखौहाय आखाइजोंहाय जुथुम जुथुम नारथुम नारथुम बेखौ नानायबायदि खालामनानै बेखौ फोराननाय जायो बिदिनो ग'था ग'था मोजाङै फोराननानै बिदि नानानै सोरबाबा मा बस्थायाव सोरबाबा मोजां जायगायावहाय दोननानै बिदिनो दोननानै लायो आरो बेखौ जोङो नारजि महर मोननो हायो जेरै नोंथा नोंथाङा जे बुंदों ओ जोंहा नारजि ओ गोथै थैनायावहाय एबा सारादु खुंनायावहाय बियो गोथौ सोमोन्दो दङ' होननानै जोङो थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ नेमखान्थिफ्रा दङ' जोंनि आथिखालाव दासिमबो सोलिगासिनो दङ' दोरोङारि हिसाबै गोथै थैयोब्ला नारजि अरगारनाय आरो सारादु खुङोब्ला नारजि अरगारनाय जे थैनाय मानसिजों सोमोन्दोआ दिनै थाय गैला होननानै नारजि अरगारनाय बेफोरबायदि सोमोन्दोआ एबा बेफोरबायदि नेमखान्थिया दासिमबो जोंनि ओनसोलावबो दङ' जोङो जोङो बुंनो हायोदि जोङो मा खालामो जोङो नारजि ओंख्रिखौहाय जोङो जेब्लानाखि जोङो जानायनि बिथिङाव जोङो थाङोब्ला एबा जों नायोब्ला जोङो आलासि खुलासि खुंनाय एबा आलासि खुलासि फैयोब्ला जोङो आलासि फोलासिफोरनो जोङो नार्जि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जायामोन मानो होननानै बुङोब्ला बर'फोरा फोथायो जे ना नारजि ओंख्रिखौ जे जोङो गोथैनि समान जे सोमोन्दो गैला होननानै जोङो दोनैनिफ्राय बेफोरबायदि समावसो नारजिखौ जानाय जायोमोन बेनिखायनो थिग बेबायदिनो जोङो ओ आलासि खलासि फैयोब्ला नाफाम मा होनो जों नारजि ओंख्रिखौ जोङो संनानै जाहोनायखौ जोङो जोंनि बर' समाजाव नुनो मोना जोङो बेफोरखौ जोङो गावबा गाव न'आवनो थानायसि समावनो बेफोरखौ जोङो संना जानायखौल'सो जोङो नुनो मोनो बांसिनै जोङो गोदोनि गोदोनि समावहाय नाफाम नारजि बेफोरबायदिखौ जों संनानै जानायखौनो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो नारजि ओंख्रि संनोब्ला जोङो खारैखौ जोङो नांथारगोन आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नारजिखौहाय सिगांग्रो सोमनानै दोनग्रोयो हरसेनि सिगां आरो बेखौहाय सोमनानै सोमखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मोजाङै सुनानै लानानै जोंनि ओनसोलाव मा खालामो बेखौहाय दै गुदुंजों मोजाङै ग्लाब ग्लाब फोदौनाय समावहाय जोङो खारै एसे होनानैबो मोजाङै फोदौनानै बेखौ मोजाङै सागंजों गेब्लेजासे बेखौ सागंजों सानानै लायो बिनि उनावसो नाफाम बा बेदर दावदर बेफोरबायदिखौ होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खायसे खायसे सोर मा खालामबावो नारजिखौहाय गोथाङैनो लागायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरदि जायोब्लालायनो माखासे जोंहा मेडिसिन हिसाबै जोङो जे जोङो जेखौ जोङो फिलौफोर होननानै बुङो उदैनि बेराम बेफोरा मोजां जायो होननानै जोंनि ओ गोदोनि बर' सुबुंफोरा बुंसोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेखायनो जोङो बुंनो नांगोननि नारजि ओंख्रिया जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो गोहोम गोग्लैबोगासिनो दङ एबा दासिमहालागै सोलिनायखौबो जोङो नुनो मोनो दिनै जोंनि थाखाय सारा बुहुमावनो मिथिजानाय जेरै जि आइ टेक मोनदों जोङो बेखौबो मिथिसारनो हानाय जोंनि बर' नि जे ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रै होननानै
औ नोंथां औ नोंथां बिदिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला नोंथां बिदिब्ला जोंनि बे जि दोरोङारि नारजि बेनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय दा बेनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर बिब्दिब्ला जों बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांनिसिम गोजोन्थों